अ खोनादोंना नोंथाङा? अ गिबियावनो खुलुमनाय जाासि हरनाय थाबाय नोंथांनिसिम ओ आंनिफ्राय ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ नंगौ
ओ नोंथाङा दा ओरैनो मा खालामगासिनो?
आं दा ओरैनो दं जिरायनानै
ओरैनो नोंसोरनिखि बोथोरफोरा बोरै सोलिगासिनो दासान्दै
अ दासान्दैथ' जेरै दासान्दैथ' जोंनिथिं अखायानो हाबाय दं अखा दुंलाय माब्लाबा सान्दुं दुंलाय बिदिनो जाना दं दा दैज्लां बोथोर नालाय
औ-औ-औ-औ-औ-औ-औ-औ-औ नोंथां। औ ओ दा नोंथाङा नोंथांनो आङो मोनसे बाथ्रा सोंनोसो कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथांनाव नोंथाङा ए से सम होनो हायोबा नोंथांनियाव आङो सोंनो सानदोंमोन माने
औ औ हागोन दे सोंजागोन
अ नोंथांनिया माने दा बोथोरजों मिलायनानै माने आबादनि सायाव नोंथांनि बागै नोंथांनिफ्राय आङो एसे गियान लानो लुबैदों आरो माने मोनसे रोंगौथि नोंथांनियाव मा दोङो बे खौ आङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों नोंथाङा एसे सुंद' समनि गेजेराव फोरमायना होनो हागोन ना? औ दे फोरमायलाङो
दाथ' जोंनिया दैज्लां बोथोर नङा होमबा
औ नों
जोंनिया दा दैज्लां बोथोर ओ जोंनिया आसामाव जोंनिया गोबां मानसियानो जेरै गुबैयै माइ आबादखौ मावो नङा होमबा?
औ नांगौ नोंथां औ औ
बेखौनो फोरमायनानै होनिसैना आङो
औ जागोन नोंथां औ
औ माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो माइलिखौ जेनेबा जोङो नारसारि फ्राय नङाबो जोंनि न'खरावबो थाखायो नालाय बेखौ जोङो सानसे बा साननै जेरै जोङो फुख्रियाव सोमनानै दोनो फुख्रियाव सोमखांनायनि उनाव जोङो सानसेबा सानैनि उनाव बेखौ दैखाङो आरोना फुख्रिनिफ्राय दैखांनानै जों बेखौ जेनेबा गोरान जायगायाव दोननानै बेखौ जोङो थास' बिलाइजों खोबना दोनो जाहाथे बेयो गुदुं जानानै गाजा बेरो आरो बे बे बेखौ जोङो गाजा बेरहैनायनि सिगां जोङो जोंहा फोथारखौबो एवग्रोना लाखायो आगोलथ' जोंनिहा मोसौ मैसोजों एवोमोन दानिया थ' जोंनियाथ' बिगियान दावगानाय जुग नालाय दानियाथ' जोंनिया ट्रेक्टरजोंनो एवो जोंनि आखायाव जेरै समाबो बासिलाङो ट्रेक्टरजों जोंनिया खम समनि गेजेरावनो जायो नङा ओमबा औ बिदिनो टे क्टरजों एवखांनायनि उनाव जोङो गासै फोथारखौ जों खेबथाम एवो जोङो गिबि खेब एवनायखौ होनो खारायनाय नैथिखौ होनो खामार होनाय आरो थामथिखौ होनो फोमोननाय जेब्ला जोङो हाखौ फोमोनखाङो अब्ला जोङो बे गाजा बेरनाय जोलैखौ लाना थांना बेहाव बेवहाय सारहैयो आरो ना बा फोहोयो। बे फोहैनाय समावनो जों जा जा फोथाराव माइ गायगोन बेखौबो जोंङो एवखा जोबनानै लायो। जाहाथे जाहाथे जोंनिया याजों मिलायहोयो बिदि
औ औ नंगौ।
फोथारा जेनेबा फोथार फोथाराव जेब्ला जों एवखांनायनायनि उनाव जोङो खोथियाबो लासिनो लावबोननो हमो जोङो बिदिनो फोथारखौबो गासै खेबथामानो एवो। खेबथाम एवखांनायनायनि उनाव जोङो जेब्ला खोथिया लावो अब्ला जों खोथियाखौ फुयो आरो ना। गामिनि मानसिफोरखौ लिंनानैनो बेखौ फुखांनायनि उनाव जोंहा जोङो आरोबाव माइ गायनो थाखाय जों बर' आइजो बा आइजोफोरखौ लानानै जोङो हाजिरा बा थिखा लानानै गायो आरो ना माइखौ
औ औ
थेवबो जोंनि साइडजों दा
औ औ नोंथां नंगौ औ
माखासे माइजों लोगोसे बेखौ जोङो एसे लावबा माइखौ मोजां जानो थाखाय मुलि बाहायो। रासायनारि माइआ एसे मोजां जायो। बेनि अनगायैबो जों माइया बिबार बारो बिबार बारनायनि उनाव जोङो माइ समावबो जोंनिया माइआव गोबां एम्फौ एम्फौ एनलाफोरा बायो आरोना आबादखौ बेनि